औ नोंथां खोनादों औ औ खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रियाव दङै ना?
औ नोंथां फ्रियावनो दं आं दायो।
औ नोंथांजों होनबा आङो मोनसे टपिक लानानै रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा हायो। मैथाजों ना ओंख्रि संनायखौ फोरमायना होनो सानगोन ओ हागोन ना?
बांद्राय रोङाब्लाबो गुसुंयै बेखवनानै होनो हागोन। औ बिदिब्ला आं जागायनोसै।
ओ
औ माने मैथाजों नाजों सङोब्ला आरोना। गिबियावनो गिबियावनो जोङो ओंख्रि संनो लाबोनाय नाखौ आरो। माने बिलो फोरनि एबा बायनानै लाबोनाय नाफोरखौ आरो ओ मोजाङै सुनानै सायनानै खि गारनानै लाग्रोनाय जायो आरो माने मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो। बिदिनो आरोबाव औ माने मैथा मैगं खौ खानानै मोजाङै साना सुनानै लाग्रोनाय जायो आरोना। औ औ आरो बेनि उनावहाय बिदिनो मोननैखौबो जमा लानानै जोङो गिबियावनो अरदाबाव हाय अर जरायरायग्रोनानै सारायखौ जाननाय जायो आरो। औ साराया बिदिनो दुङोब्लाथाय। बिदिनो थावखौ होनाय जायो आरो। आरो औ थावा मोजाङै दुङोब्ला बिदिनो सामब्रामफोर हाना ला नायफोरखौ सेरग्रोनाय जायो आरो।
औ औ।
औ आरो बेनि उनावहाय बे थावावहाय नाखौ होसननानै मोजाङै खोबहाब खोबहाब एवनाय जायो आरोना हालदै संख्रिफोर होनानै एवो आरो, औ। बिदिनो एसे उम राफोद मोनहांहां जायोब्लाहाय बिदिनो औ औ मा होनो मोनसे मोनसे बिदिनो बासनफ्राव एबा टिफिन बायदिफोराव ओ हायखांनानै दोनथ'यो आरोना। औ आरो बिदिनो औ औ आरो बिदिनो मैथाखौबो थाव एसे होनानै एव फिनाय जायो आरो। औ बिदिनो मैथायाहाय एसे गेब्लेङोबाथाय बेखौ होसननाय जायो आरो दै
औ औ।
औ दै होनानै बिदिनो संख्रि बानलुफोर बायदि मस्ला बेफोरखौ होनानै औ माने दै होनानै खोबाब औ बिदिनो मोजाङै गोदौ होनानै आराम जब जब जब होनानै बायदिफोर नानै मोदोमफ्रु औ बिदिनो फोमोनना नै जायो आरोना।
औ।
औ। माने बे ओंख्रिखौ बर'फोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो आरोना।
औ ओं।
औ औ। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोसोब्ला सोंनो हाबावगोन।
होम नोंथाङा माने मैथाजों ना ओंख्रिखौथ' जोबोद मोजाङैनो संनो रोंगौमोन माथो नोंथाङा।
औ बिदिनो एसे एनै रोंसाबो बांद्रायबो नङा माने। औ
जानायाबो मोजां नोंथां।
औ इयुननि थाखाय मोजां आरोना।
औ नोंथां नोंथांनाव मोनसे सोंनो सानबावदों आङो।
औ औ सोंनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा सबायजों दाउ ओंख्रिखौलाय सोंनो रोंगोन ना रोङा बिनि बागै रोङोब्ला बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ, एसे एनैखौलाय रोंगौ बांद्रायखौबो रोंजोबा आरोना आङो।
औ औ, जा रोङो बेखौनो फोरमायना होदो नामा नोंथाङा?
औ, बिदिब्ला आङो ससेयैनो फोरमायनानै होनोसै जा एसे आङो रोङो बेनि सोमोन्दै।
औ औ।
औ औ, माने जोङो बांसिन हानि सबाइजोंसो जाखायो नालाय।
औ।
दाउ ओंख्रिखौ ओं बिदिनो हानि सबायखौ गिबियावनो जोङो सारायाव एवनानै हुख्रेमनानै उवालाव औ उवालाव संनानै मोजाङै जावस्रिनानै लानाय जायो आरोना। औ बिदिनो आरो जखा बायदियै सबायखौ दोआव रुनानै रुइहोनानै लाग्रोनाय जायो आरो माने।
औ औ।
औ। आरो बिदिनो रुनाय समाव एसे खारदै होनाय जायो आरो।
नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
औ औ। बिदिन लुगैनाय जायो आरो। आरो रुनाय समावहाय एसे
औ औ नोंथा औ औ नोंथां।
औ एसे खारैदै होनाय जायो। आरो फारसेथिङै गुबुन सारायाव
औ।
गोरानानै हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो गुबुन फारसेयाव
हेल' नों
ल' औ औ बेबायदिनो हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों ना?
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ औ माने बिदिनो फारसेथिङै गुबुन सारायावहाय गोदाना गोदाना मोजां सुनानै ला बेदरख औ माने थाव सेरनानै सामब्राम संख्रि बानलु हालदै मस्ला आरि होनानै एवनानै लानाय जायो आरोना।
औ औ नोंथां।
आरो बेबायदिनो
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ। आरो बेबायदिनो औ। दाउ बेदरा एवनानै जेब्ला मोनफ्राम जायो अब्ला रुनानै लाखानाय
औ।
दाउ बेदर एवनाय सानायाव साम्बार होना ला-लानो नांगौ आरो ना। औ औ। औ आरो बिदिनो दान्दिसे उनावहाय आरोना
औ औ नोंथां।
औ औ गोदौ होनानै दुन्दिया सामब्राम होना यै ओंख्रिया जेबोला संख्रि औ ओंख्रिया जेबोब्ला संख्रि साखिना खांना लाबोनाय हायो आरोना औ बेनो औ बेनो सबाय दाउ ओंख्रि आरो।
औ
औ आरो बे ओंख्रियाथ' बर'निनो जोबोद लुबै कि गोथाव ओंख्रि आरो माने औ औ औ औ आरो बे ओंख्रिखौ बांसिन जोङो आलासि सिबिनायफ्राव बाहायनाय जायो आरोना आ औ। औ आरो बियो बयनिख्रुइबो साबजाथाव गोथाव ओंख्रि आरो माने औ आरो बेखौ सरासन फ्रायै सोरबा गाहाय रोखोमनि आलासि फैयोब्ला आरो न'खराव माबा मोनसे फोरबो थायोब्ला बे ओंख्रिखौ बांसिन संनाय नुनो मोनो आरोना
औ
औ औ आरो बर फोरा फिसिनायनि थाखाय ओमफ्राय गग्रा लुनानै। थाखायो आरो माने औ आरो इदिनो औ सबबा फोरखौबो आथिखालाव बांसिन न'फ्रावनो फोनानै। लानायखौ नुनो मोनो
औ औ नोंथां।
औ औ
हेलै नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथांनाबो आं मोनसे कुइसन सोंनो सानदोंमोन आरोना आरो सोंथि औ बिथाङा बिथाङा बिदिनो मैथाजों ना ओंख्रि खफोरखौ सोंदों जेरै आंनाव बिदिनो नोंथाङाबो- ओ माखासे बाथोनफोर जेरै बेफोरनि सोमोन्दै बेखेवनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां मानो होनोब्ला जोङो गोदोनि बाथोन जानायफोराथ' जोङो ना बाथोनखौनो। जानाय जाखायो। आरो नाफाम बाथोन नाफाम नाजोंसो नाफाम बानाय। खायो नालाय
औ
जोङो नाफामखौ हायो नाखौ हायो बिलो एबा। बिलोफ्राव लायग्रोनानै जोङो नाखौ लाबोनाय जायो ओमफाय हायो जोङो नाखौहायो गोरान फोराननानै नाया नाया नाफाम देनो थाखाय फिथिख्रिया साबसिन जायो आरो। ना।
औ औ औ।
हेल' नोंथां
बिदिब्ला औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि राय्लायनायखौ
सम लानानै फोरमायनोसै नामा नोंथां?
औ बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय बेखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
औ औ दे।